हेलौ खोनादोंना? गै
औ खोनादों आब'।
अ ओरैनो दङना आगैया होमबा?
औ ओरैनो दंथ
औ ओरैनो दङब्ला मोनसे आयदाखौ लानानै जों सा सावरायनोसै आगै
मा आइदा?
बे आयदायानो जाबाय दावबायनाय दावबायनाय होननानै बुङोब्ला थ'जोङो गुबन-गुबुन जायगा नायदिंनायखौनो मिथ थियो नङा होमब्ला आगै
औ-औ नंगौ
दा बे दावबायनायनि गेजेरजों जोङो गोबां गोदान जायगा आरो बा हारिमु एबा बै जायगानि मानसिफोरनि सोमोन्दै जों मिथिनो मोनो दा आगैया माबायदि रोखोमनि दावबायनायखौ मोनो आरो बा माबायदि ओनस सोलाव बा माबायदि मिथ नुथाइ खौ नुनानै गोजोननाय मोनो आरो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना आगै
औ औ आब' हागोन आंथ' बिदि बांसिन एसेबां माने दावबायनायबो जाया ब्लाबो एसे बुंलांनोसै आरो बिदिनो आंथ' माने दायो बिदिनो एसे हाजो जायगाफोर दि दै फोर माने मिथिंगायारि नुथायाव नायनायाव समायना बेफोराव बांसिन थां मोजां मोनो आरो थांनोबो लुगैयो आरो माने औ ओमफ्राय बिदिनो थांनायासो जायाखै आरो बारा बिदिनो खाथि खालाफ्राव थांनायल' अब्लाबो गोदानफ्राव थां नाय जायाखै आरो बिदि बिदि बारा एसेबां बिदिनो दैमा सेर फोर निजोम जायगा सिरियै
औ
थिंगायाव नायनो समायना एफोराव माने मोजांसिन मोनो आरो मानसिनि दावराव गैया जेराव गारि म थरनि एसेबां मानि दावराव गैया इदि बेफोरावबो निजोम सिरि जायगायाव माने मोजांसिन मोनो आरो होमब्लाना जोङो एफोराव नाथाय गोसोफोरखौबो मोजां सुग्लायनाय मोननानै फैयोना
औ नंगौ नंगौ आगै
जोङो इदिनो बेलेग जायगायावबो जों माने जोंनि ओनसोलखौ गारनानै बेलेग ओनसोलावबो जों आं थांखांबाय आरो माने
औ आगै
बारा गोजान नङाबाबो ओरैनो सोनाब साइडथिंजाय थांदों आरो एसे गोजान माने ओमफाय जोङो बेफोर बर' गामियावनो थांदों आरो थांनाया अब्लाबो जोङो एफोराव थांनानै माने ओरैबायदि नुबोदोंदि माने रायज्लायनायफ्रा माने जों बे जोंनि ओ नसोलाव जेरै रायलायो एफोरबायदि नङा आरो माने बिथिंजायनि रायलायनायफ्रा माने बेलेग बेलेग बुङो आरो बे एखे बुस् थुखौनो औ जेरै औ जेरै सबाय बिमाफोर खौ लेस्रासो हो नो बिनिफ्राय ओंखामफोरखौ खामसो होनो बेनिफ्राय आरो गाराफोरखौ जौदु होनो माने मिनिथाव मिनिथाव मोनहैदों आरो जोङो माने बुजिस्रा औ आलादा माने जों जोंखौ खोनफेरि बुजिफेरो बिदि खोथा बाहायनायखौ जों मोन नुनो मोनदों आरो। माने सिगांआव जोङो बिदिनो मिलायनो हाया बुजिया बुजिया बिदि मोनहै दोंमोन नाथाय मिनिनो ओंखारदोंमोन। खोनानानै बिसोरो जोंनि रायजलायनायखौ मिनियो आरो जों बिसोरनि रायज्लायनायखौ मिनियो। बिदि जादों आरो माने।
औ।
एखे बर' मानसि बर' जायगाब्लाबो बिदिनो रायलायनाय बोला माने बेलेग बेलेग जायो आरो। जानाय थानायफ्रा एखेब्लाबो बेफोरावबो औ आरो जोङो बिदिनो दावबायनो थाङोब्ला मोनसे जायगानि माने बिसोरो मारै थायो मारै संसार जायो। मारै गोरोब रायलाय गोरोबलायनानै थायो। बेफोरखौबो जों माने मोनथिना फैयो आरो माने दावबायनाया माने जोंनि जिउआव माने मोनसे सोलोंनाय लाबोयो आरो बिसोरो बिदि मावो। बिदि मावना जायो। जोंबो बिदि सोलोंनांगोन बिदि सोलोंनाय फैयो आरो बेनिफ्राय बेनिफ्राय आरो बिसोरनि रायलायनायफ्रा माने बेलेग जायो आरो माने सुर गोनां बिदिनो रागा गैयि। बिदि रायलायनाय आरो ओमफाय आरो जोंनियाथ' बिदि एसेबां सुरबो गैया बिदि थख' थख' रायलायनाय नालाय माने जोंनिखौबो बि ओ बिसोरजों रुजुना नायोब्ला माने जोंनि खौ रागा जोंना रायलायनाय बिदिसो खोनायो आरो। नांलायनो नांगेर नाय इदिसो खोनायो आरो रो ओमफाय सोरनिया मालाय गुरै रायलायो। बिनिफ्राय लासै लासै रायलायो बिदि आरो ओमफाय बिदिनो ओ बिदिनो गामि ओनसोलाव बिदिनो मिलायलायना थानायफोर बेफोरखौबो नुनो मोन्दों आरो। बिदिनो गावजों गाव मदद फोर होलायनाय बिदि फोरबो नुना फैदों आरो जोङो बिदिनो मोनसे जायगायाव बेरायनो थांबाथाय सोलोंनानैसो फैनो मोनो। नालाय अ बेनिखायनो जोङो हानाय थानाय मानिखौ जोङो माने सम दिरुननानैब्लाबो दावबायनायखौ थांनांगौ आरो बेनिफ्राय आरो ओरै उम खाथि खालानि हाजो हालाफोर बेफोरावबो जोङो माने थांबाय आरो थांनाया एफ फोरावबो इदिनो दैमाफोर अन्थाइबो गिदिर गिदिर थान्दा जायगा थाहैनो इदिनो मो मोजाङानो आरो। माने नोङो इदिनो मालाबा समाव बोरैबा थानो सुखुवा खर' फोरखौ इदि बोरैबा मोनोना ओमब्लाना जोङो ओ खेन जे बिदि जायगायाव बेरायनानै होयोब्ला माने जोङो मोजां स्रां मोनो आरो गोसोफोरखौबो थाजिमनो अ। अब्ला आब'आ बहा बहा बबेथिं बेरायनो थांखो आरो मा मा नुबोखो इफोरनि बागै एसे खोन्थानानै होदो।
औ आंबो नों बुंलां नाय बायदिनो जेरै सि सिरि जायगा बा हाजोआरि ओनसोल बेफोरनि मिथिंगानि मि मिथिंगायारि नुथाय जेरै बि बिफां लाइफां दाउसिन दाउला जिब जुनार बेफोरबायदि ओनसोलाव थांनो जोबोद मोजां मोनो आगै आं बो दा बेनि अन गायैबो गुबुन गुबुन ओनसोलनि जेरै बिसोरनि मावनाय दांनाय बा जानाय लोंनाय बिसोरनि आसार खान्थि बिसोरनि रायज्लायनाय बेफोरनि सोमोन्दै मिथिनानैबो मोजां मोनो आरो आगै औ दा बिसोरनि फ्राय जोङो माखासे रोङैखौबो जोङो सोलोंना फैनो हायो बा जोंनियाव जि जाथाय फोरा जाफेरा बा जेरै हमनानै ला बिस सोरनि मावनाय दांनायाव माखासे जोंनिफ्राय एसे आलादा नुयो बै आलादाफोर बिथिङावबो जोङो सो सोलोंनानै लाफैनो हायो आरो बिनिखायनो बायदि थामहिनबा गुबुन ओनसोलनि जायगानि सोमोन्दै मिथिनो थांनाय दावबायनायखौबो आं जोबोद मोजां मोनो आगै औ । दा आगैया जे दावबायनाय समाव जोंनो रांनि गोनांथि जायोना जाया बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन हागोन ना आगै
औ रां। रांनि गोनांथियाथ जोंनो जायो जानाया रां गैयाबा थ जोङो मानि बे ससे लामाबो हान्थिनो हाखाया नालाय गिबियावनो जोङो ओ बबावबा मोनसे मोनसे जायगायाव थांनो थाखाय बा जोंनो सिगाङावनो रांखौसो नांगोरगौ जायो बेनिफ्राय रां थाब्लासो जोङो बिदिनो गारि मथर गाखोनानैबा ननिफ्राय गारि लानानै थाङोब्लाबो जोंनो थाव सोनो आरो थांनानै माखौ माहैनो मा माबारै थाहैनो फोरनि बागै जोंनो गोबां रांफोरासो रांनि सायावसो सोनारो नालाय। नोङो जेसेनो गोबां गोबां बा बुरजा रां थागोन एसेनो जोङो गोजान बा मोजां मोजां जायगायाव दावबायहैनो हागोन नों माने दाउ थाबायनायनि गुदियानो राङानो होनजायो आरो रां गैयाब्लानो जेबो जाया औ आरो नोङो बहाबा थांनो बा नोङो। जानाय लोंनायनि गोनांथि। जाय जों जायालासेथ' थांना थानो हाया नालाय।
औ हाया हाया।
औ बेयाव थांनानै अबाव थाहैनो माखौ जाहैनो माने बेफोर बेफोर गा सिबो जाजोबगोन रां थाब्लानो जाजोबगोन आरो। आरो जोङो जोंनि जायगा बा जोंनि हादोरखौ गारनानै बेलेगाव गोजान जायगाफ्राव बेरायहैनो थाङोब्ला रांजों लोगोसे जोंनो रायज्लायनाय राव। बेफोरबो गोनांथि आरो माने। जोंनि आसामनि राव बेफोर सोलिहैनाय नंलाना। बेनि थाखाय जोङो बिदिनो जोंनि हादरफोरनि बाहेराव थांनोबाथाय जोंनो गुबुन हा गुबुन रावारिफोरखौबो जों सोलोंनानै लानांगौ आरो नङाब्ला जोंहा गोबां बिदिनो औ बिदिनो प्रब्लेम फोर बिदि जाहैगोन आरो । जों थांनानै जों माबा मोनसे नांगौखौबो बिना लानो रोङा ना औ।
औ । औ । नांगौ आगै नों बुंनाया गासिबो सैथोआनो जे जोङो दाउ दावबायनो थाङोब्ला बा गोजान जायगायाव दावबायनो थाङो अब्ला जोंहा गोबां रांनि गोनांथि जायो। जेरै जोङो गोजान लामा हान थिब्ला माब्लाबास समाव जोंनि देहा हाया बा माबा मोनसे ए जाहोननि थाख हाय जोङो। नाख्रेबजानो हागौ जेरै लोमजानाय साजानाय बेबायदि जाब्रबोब्ला जोंनो मुलिनि गोनांथि जायो नङा होमबा आगै दा बेफोर मुलिफोरखौ बाय यो बा हान थिनायाव जानाय लोंनाय जायो। बैफोर जानाय लोंनाय बा जोंनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय जोङो गोबां रांखौ जोङो लांफाखानोबो गोनां जायो आरो
औ औ। आरो आङो माने एसे इफोरबायदि नुबावदों आरो जोङो जोंनि जाय गाबा ओनसोलखौ गारनानै माने बेलेगथिंजाय थाङोब्ला माने इदिनो मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै जि जोमनिफ्राय लानानै माने बेफोरनि दामफोरखौ एसे खम मोनहैयो आरो। माने जोंनिखौ नायोब्ला बिसिनिथिंजायनिखौ माने खम मोनहैयो आ माने जोंथिंजाय माने दामफ्रा माने एसे गोसा गोस गोसा गासिबो जिनिसफ्रानो मैगंनिफ्राय लानानै जाग्रा फिथाइ गाननाय जोमनाय गासिबो बिथिङाव माने जोंनिथिंजाय दामखौ एसे बारा मोनो आङो बेनिफ्राय बेलेगफ्राव थांबाथाय माने एसे कमफोराव मोन
औ औ खम बेसेनावनो मोननो हायो आरो रोना। गुबुन गुबुन जायगायाव दा जोंनि ओनसोलावथ' गोबां बेसे सेना दावखोनायनिफ्राय दावखोयोसो औ खमायनायाव गैया थिग बेबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन जायगाफोराव थाङोब्ला माब बायद दि जायगाफोरा मा माबायदि जायगाफोराव बबे बबे बेनि बिथिङावहाय रांफोरा खम जायो बा खम बिबांनि जों बिनि सोमोन्दैबो गोबां मिथिनो हायो। नङा होमबा आगै?
औ जोंबोथ' एसेबां मानि दावबायनो मोनाखै नालाय। बारबो बुंजोब नो रोङा। आरो इयुनाव रांफोर बिदि आखयाव मोजाङै थायोब्ला जोंबो थांगोन आ
औ औ नंगौ दावबायनाया गोनां थार।
औ औ।
बिदिब्ला दोनथ' जासिगोन नामा? आगै जोंनि सावरायनायखौ औ दे औ दे।